हेल'।
औ नोंथाङा खोनादों। अ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
अ दायो मा खालामबाय दं नोंथाङा
औ नोंथांनि ओरैनोसो दङ जिरायनानै दङ।
अ मायबा नोंथां आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो। लुबैनासो। दसे फन खालामनाय जादोंमोन नालाय नोंथांखौ
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ। दा। बेनो आरो आं नोंथांनियाव बेखौनो मिथिनो लुबैयो जेरै नोंथाङा थियोब्ला एसे बुंफोरना होदो जोंहा नांगोल जांख्रा होनोबा मा बुजियो नांगोल जांख्राखौ लानानै नों मा मिथिगौ बेफोरनि बागै एसे बुंफोर'ना होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां। जोंहा नांगोल नांगोल जांख्रा फोरबो होनबाथ' बर' समाजाव बर' आबादारिफोरा बोसोरनि माइ गायनाय जोबथा सानखौ नांगोल जांख्रा फोरबो महरै फालियो आरोना नोंथां।
फोरबोआव गामि बे फोरबोआव जोंहा गामिनि हालुवाफोरा गायग्रा सम मोननायफोरा सावरि जाफैयो आरोना गामिनिनो गायग्रा। सम मोननायफ्रा सावरि जाफैयोना आरो
औ।
जोंहा बे नांगोल जांख्रा समखालि दुब्लियाव दुब्लियावनो गोदोनि समाव आरोना दुब्लियावनो जोंहा जौ लोङो बयबो हाब्रु खेला गेलेना रंजायो आरोना माइ गायग्रा बा खोथिया रोगाग्रा बिसोर गासैबो फोथाराव ओंखारनाय फोरा बयबो हाब्रु फुनला फुनलि गेलेेलायोमोन आरो। गेलेना रंजालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव बिब्दिनो नांगोल जुंगालफोरखौबो दैयाव सुस्राना लावथिजों थे थे बुयोमोन आरो नांगौ जांख्रानि समाव
उनाव दुगैस्रां लोबस्रां न'आव फैनानै जोंहा बे जायनि न'आव नांगोल जांख्रा बिसिनि न'आव फैनानै
नांगोल जांख्रानि न'आव आरोना गायखां गायखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां बिसिनाव नांगोल जांख्रा मोनहानि न'आव फैनानै जौ लोंना मिनि खुसि रंजालायनायखौ जों नुयोमोन आरोना नोंथां बेयाव जोंहा
औ
नांगोल जांख्रा नि न'खरा बिसोरनो बिसिनाव माइ गायनाय खोथिया रोगाग्रा माइ गायग्रा बा सावरि जायफोर फैदोंमोन बिसोरनो जोंहा नांगोल‌ जांख्रानि न'खरा ना बेदर जों ओंखाम जायै होयोमोन जुमाइ बेफोरबायदि लोंहोयोमोन आरोना बै समाव गोदो गोदायनि स माव आरो बे सानखालि जोंहा औवा मेवाइ एबा थारुन थारुनजों ओंख्रि जानाय नेम दंमोन आरोना औवा मेवाइ ओमफ्राय अनला थारुन ना बेफोरबायदि ओंख्रि जानाय नेम दंमोन आरो बर' समाजाव गोदोनि नांगोल जांख्रानि समाव आबाद आबादारिफोरा बे सानखौ बर' समाजाव बर'नि आबादारिफोरा बे सानखौ आबाद मावनायनिफ्राय बारग'नाय सान महरै जोबोद गोसोखांथाव फोरबो महरै फालिनायखौ जों नुयोमोन आरोना बाव गोबां बिजाबफोराव जोङो फरायनानै मोनबोदोंमोन आरो नांगोल जांख्रा मुङै नांगोल जांख्रा मुङै मख'जानाय गायग्रा फुग्रा रुवाथि आरो दाहोना, लावखार आरो सावरिजों लोगोसे गावबो बो थिसे गोजोनै जदामब्लेनानै ओंखाम जायो लोङोमोन आरो बे जायनिबा न'खर जोंहा नांगोल जांखा जादोंमोन बिसोर बेफोर बिसिनि न'खरनि लोगोसे बिसिनाव माइ गाय फैनाय दा बा खोथिया रोगानाय गासैबो ज' लोगो नांनानै रंजा खुसि ना बेदरजों ओंखाम जानानै जौ लोंलायनाय रंजालायोमोन आरो
औ नोंथां
आबाद मावनायाव नांथाबना थाना जिरायनो सम मोनै ओइदिनखालिनो आबाद बा आबाद मावनायाव बा माइ गायनायाव बा खोथिया रोगानायाव नांथाबना थाना जिरायनो सम मोनै न'नि बिगोमाया बै साननिफ्राय बै साननिफ्राय आरोना जोंहा गायै गायै गायबाय जाय दिन खालि नांगोल जांखा बै दिनखालिनिफ्राय माने न'नि बिगोमाया फ्रि जाबाय आरो माने उदां जाबाय बे दिन साननिफ्रायनो गोसो बायदियै
जानो लोंनो बबावबा थांनो मोनबाय आरो जेराव
औ
न'खरावनो नांगोल जांख्राया जाबाय नालाय नांगोल जांख्राखौनो जोंहा बर' समाजाव आबादारिफोरा बर'नि आबादारिफोरा
आबाद मावनायनि बेलायाव जोबथा माबा जोबथा महरै फालिनाय जायोमोन आरो बिब्दिनो जोंहा बै न'खरनि नांगोल जांख्रा न'खरनि बा माइ गायग्राफोराबो ओइदिन खालि नांगोल जांखोल जोबखांनानै जायखाङै लोंखाङै गावसिनि माइ गायनाय समावथ' आसुगुफ्राव हाब्रु हाबो नालाय आसुगुफोरखौ साफा खालामो आखाइफोरखौ मैला नांनायखौ फुनानै लायोमोन आरो बेफोरबायदिनो आबादारिफोरा बे फोरबो खालियो सान्दुं अखा हाब्रु दैब्रु आरो मेंनायनिफ्राय बारग'नाय मोना गोजोन गोलाव हां बोयोमोन आरो ओइ दिनखालि जोंहा बर' समाज नि बर' आबादारि फोरा बै सानखालि सानदुं अखा हाब्रु दैब्रु बेफोर बेबो आरो मेंनायनिफ्राय बारग'नानै बारग'नाय मोनना गोजोन गोजोननि गोलाव आरोना बर'फोरा बे फोरबो आ खालि गुबुन मुवा बेसाद हरनाय आरो बाख रियाव हाबनाय हाबाखौ मावामोन जोंहा ओइदिनखालि बर'फ्रा बेफोर नांगोल जांख्रा फोरबो खालि गुबुननो मुवा बेसाद हरनाय बा बाख्रियाव हाबनाय हाबाखौ मावामोन आरो। बेबायदिनो फोरबोआ बेबायदिनो फोरबोआ जोंना नांगोल जांग्रा फोरबोआ जोबनानै थाङोमोन। आं मिथिनायावथ' बेखिनिखौनो मिथियो नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि फ्राय आथिखालनि नांगोल जांखो आरो दानि नांगोल जांख्रानि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ हांगोन दे नोंथां ओरैबायाददि मोजाङैनो बेखेवना होबाय बा बुंफोरना होबाय नोंथाङा नांगोल जांख्राया माबायदि दाथ' बेनो नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा दानि आरो बे दानि जुगनि बायदि ट्रेक्टर मेसिन आरि गैयामोन माइनो माइ आबाद मावनो थाखाय गोदोनिया जोंहा हाल खदाल मोसौजों हालेवनानै गोबां सान्दुं अखा सिजानानै सान्दुं खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोर बायदि आबाद मावनानै जायोमोन नङा होमबा?
औ औ नंगौ
औ माइ आबाद मावनानै जानायफोरा बै समाव जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्ला माइ आबाद मावनो जागोन माने ओ मावनो बा जिरायनो जानो मोजाङै उन्दुनो बेफोरबायादि सम मोना मोना जालायोमोन आरो जेसेबांखि गरम जाया मानो अखा जोब जुब हाया मानो अ खा सिजानानै सानदुं गोसायाव गावखौनो फोराननानै दुखु खस्थ' जेबो साना लासिनो मेंनाय बानाय मोनालासिनो आबाद मावनानै जाबोनायमोन नालाय दा जेब्ला जायखिनि नोंथाङा बुंदों ओ जेब्ला गायै गायै गायनानै जोबनोसै अब्ला जोब जोबनाय सानखालि बेखौनो नांगोल जांख्रा होननानै बुङो नङा होमब्ला जोंहा गोदो बेथ' नांगोलजों हालेवना जाबोयोमोन नालाय बेनिखायनो नांगोलजों हालेव सोंनायनि जोबनायनि नालाय नांगोल जांख्रा माइयाबो गायखांबाय बिनिफ्राय आरो गायनांगौ गैला मावनांगौ गैलिया दा नोंथाङाबो बिदिनो जोब्बाय नालाय जोब ओ दुब्लियाव ओंखारनाय बेफोर खामानिफोरा जोबथ'बाय दालाय बिनि उननिफ्राय जोंहा मोजाङै जिरायनो जानो लोंनो सम मोननाय जासिगोन आरो दा गोदोनि समाव बिदि हाब्रुआव बेफोरबादि हाब्रु फुनलायनाय मानाय बेफोर सोलियोमोन
औ
ओ नोंथाङा बुंदों माखासे अनला ओंख्रि आरो थास' बेफोरदि संना जाहोयो औ आंनि मिथिनायावबो बेफोरबायादिनो नाथाय जोंहा दानि जुगावथ' नांगोल जांख्रा होननानै बुङोब्लाबो जोंहा नांगोल जांख्रा होननानै बुंनो थांलिया बारा जांख्रा जानो होनल' बुंनायखौ खोनानो मोनसै आरो गोबां जायगायाव मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि बायदि दाथ' जोंहा नांगोर जों हालेवनायखौथ' नुनो मोनलियानो जोंहा थे क्टरजों हालेवनाय जायो नालाय माइ गायनाय जायो ट्रेक्टर जों हालेवना बिदिनो गोबां माखासे समाव सान्दुं अखा सिजानानैबाबो माखासे समाव सिजायालासेनो बा बेफोरदि माइ गायनाय जायो बा गोदोनि बायदि बांद्राय हाखा दावरा मेंनाय बानाय गैयालासे बिदि दोनथ'लायनानै खामानि मावनाय आबाद मावनाय बेफोरखौ जोंहा बाराबो नुनो थांलिया दा नंगौ बेनो फारागफोरा खिन्थु जोंहा बे जांख्रा जानाय बेखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो जोंहा आरो बेनि उनाव बे जांख्रा जाखांनायनि उनाव आरोबाव जि माइ आबाद मावनांगौ बेफोरखौथ' नुनो मोनखालिआनो ओ जोब मानो होनबा जोबखानाय जोबथा हिसाबैसो बे जांख्रा जानायखौ फालिनाय जायो नालाय
औ
है बेफोर बादिनो आरो आरो आं बारा बुंनांगौ होननानै सानलि आरो नोंथाङानो जि बुंबाय बेखिनियावनो जोबोद मोजां जादों नोंथाङाबो मोजाङैनो आंनो फोरमायना होबाय नांगोल जांख्रा जानायखौ दा समाबो जानानै फैबाय आंबो बारा गोबाव फोलावनो सानदिया बाथ्राखौ एसेयावनो लाखिथ'नानै नोंथांखो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो आंनिफ्राय
औ नोंथांनिसिमबो
औ दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै दे
औ दे दे